औ।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दा जिरायगासिनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
सावराय जागोन नोंथां।
बिदिब्ला जिउ खुंनायनि लामा बिनि सोमोन्दै रायलायनिसै।
औ नोंथां।
उम। गोदो गोदायनि समाव मानसिनि जिउ खुंनायनि लामायाथ' आथिखालनि बादि नङामोन।
औ औ।
बै समाव मानसिया जानाय थानाय आरो गाननाय जोमनायनि थाखाय मिथिंगानि सायाव ओ सोनारनानै थायोमोन।
औ नोंथां।
गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' मैहुर खालामनानै मोननाय जिब-जुनार, फिथाइ-सामथाइ ओ बेगर-बेला, बिफांनि रोदा ओ बा बेदर हाग्रानि मैगं-मैला बुथुमनानैसो जाबोदोंमोन।
औ।
बै समाव बिसोर गासै जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ गोथाङैनो जायोमोन।
औ नोंथां।
जाग्रा आदार नागिरनायनि थाखाय बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थियै हान्थियै माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा माब्लाबा सारन्थाइ माब्लाबा बारहुंखा बायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गेदेर बिफां सिङाव हाजो दन्दर बायदियाव एरसेना थानांदोंमोन आरो।
औ नोंथां।
लाजिनायखौ होखारनो थाखाय बिफांनि बिगुर, बिलाइ, जुनार बिगुर बायदि गाननानै थायोमोन आरो हाग्रानि जुनार बिस गोनां जिबौ बायदिफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गासैबो समाव बिसोरो हानजा हानजायै थायोमोन आरो। बेबादिनो मानसिया ओ हानजा जालायनानै गावजों गाव मदद होलायनो रोंनाय हान्जा दैदेननो हानाय गुनफोरखौ बुथुमनानै लादोंमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा।
औ।
बिसोरो जामुं नागिरनायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा हान्थिलांबाय थानाय समाव थरनै अन्थाइनि हुथ्रोदलायनायखौ अरखि जोंखांनाय नुदोंमोन बै अरखियानो गोरान हाग्रा बिलाइयाव नांना अर जोंखांदोंमोन। बेबाद दिनो अरखौ बिसोरो दिहुननाय जादोंमोन आरो।
औ।
गोदो गोदायनि मानसिफोरा गोबां हाबा हुखाफोराव अन्थाइनिफ्राय दिहुनाय आगजु बाहायबोदोंमोन। मानोना अन्थाइखौ गासै जायगायावनो मोननो हायोमोन।
औ।
दं। अन्थाइनिफ्राय बानायनाय आगजुफोरखौ गावबा गावनि खामानियाव नांनाय बादियै जेरै मै हुर खालामनाय जामुं दानफ्लेनाय ओ गुन्द्रा खालामनाय बेफोराव बाहायदोंमोन आरो। आरो बिसोरो सावगारि आखिनाय अन्थाइ गोफार आरो गोबा आगजुजों बाहायदोंमोन।
औ।
दिनैनि समाव बिसोरनि थाबोनाय दन्दरफोराव सानफ्रोमबोनि जिउजों ओम। गोरोबनानै माखासे सावगारि जेरै मैहुर खालामनाय मोसानाय बायदिफोरनि सावगारिखौ आखिनानै दोनबोदोंमोन आरो।
औ।
बिनि अनगायैबो फारफ्रोमथिंबो नुनो मोननाय बायदि रोखोमनि हाग्रानि जिब जुनार दाउसिन दाउला बिबार बायदिनि सावगारिबो आखिनानै दोनदोंमोन।
औ
बै सावगारिफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गाब फुननानै समायसार होयोमोन
औ
ओ बेफोरखौ मध्य प्रदेशनि भुपालाव थानाय ओ पिम बेेदका दन्दर सिङाव बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि आखिनानै दोनलांनाय बायदि रोखोमनि सावगारिफोरखौ दासिम बो बै जायगायाव नुनो मोनो आरो
औ औ
अन्थाइनिफ्राय बै ओ बै मुगायाव गुबै अन्थाइखौनो गोनांसिन बाहायबोनाय हिसाबै बै मुगाखौ अन्थाइनि मुगा होनानै जोङो मिथिनाय जादोंमोन आरो गोदो गोदाय गोदो गोदायनि मानसिफोरा अन्थाइखौ
ओ जिउ खुंनाया जोबोर खस्थ' मोनब्लाबो जोबोर गोरलैयै होन नानैबो मिथियोमोन ओ हानजायै मैहुर मैहुराव थांनाय बा जाग्रा आदार नागिरनो थांनाय बिसोरनि थाखाय रंजा खुसिसोमोन आरो बै समाव बेबायदिनो गासैबो हाबा हुखाफोरखौ ज' ज'यै मावोमोन जाग्रा मुवाफोरखौ जेसे बां मोनदों बयजोंबो रानलायनानै जायोमोन आरो गोदो गोदायनि समाव
औ
बिसोरो इयुननि थाखाय थिनानै दोननो रोङाखैमोनब्लाबो सोलाय सोल' हुदानि गेजेरजों गोबांसिन बिबाङै थां थानाय जामुंफोरखौ गावसोरनि गेजेराव ओ सोलायलायनानै गावनि थाखाय गोनांथार बेराद साहिदाफोरखौ गुबुननिफ्राय बुथुमनानै लायोमोन आरो
औ।
आरो मानसिया सोरजिला नङा होमबा बेनिखायनो गोहोखौ बांहोन ओ बांहोना लानो थाखाय आगजुनिफ्राय ओ नाजाथाबबोदोंमोन सोलो गोनां आरो गोसो गुदुं जानायनि थाखायनो माखासे मान सिफोरा सोरजिलुनि गोदान गोदान आदब खायदा आरजिबोदोंमोन आरो। बिदिनो समजों लोगोसे गोदो गोदायनि मानसिनि जिउ खुंनाया गुस्लायबोदोंमोन नाथाय गासै जायगायाव बे गुरस्लायनाया मोनसे समावनो जायाखैमोन आरो। दासिमबो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव मैहुर खालामनायनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंनायनि ओ राहाखौ जोङो दाबो नुनो मोनो आरो‌।
औ।
आरो बिदिनो हाजार हाजार बोसोर नाङै मैहुर खालामनानै आरो जामुं ओ नागिरबायनानै जिउ खुंबोनाय मानसिया गोसोआव आबाद मावनायनि बाथ्रा सानफेराखैमोन मानो होनबा बै समाव आबाद नि सोमोन्दै ओ बिसोरो
ओ सानना साननाय जायाखैमोन आरो। बिसोरो आबाद मावनानै जानो रोङि थासारिनिफ्राय आबाद मावनो रोंनायसिम सौफैनो गोब बां बोसोर नांदोंमोन आरो। बिदिनो मानसिया ओ आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ जिउ खुंनो जागायबोदोंमोन सान से समाव मोनसे ओ बिलोनि बोरिया पानिक मुंनि मोनसे हानजा थायोमोन बे हानजाया हौवा हिनजाव आरो ओ हौवासा हिन जावसा खौसे जा सा नैजिबासो मानसिफोर दोंमोन बै समाव बिसोरो ओ गाननाय बादि जि जोम गानामोन बिसोरो जिब जुननि बिुगुर आरो बिफां लाइफांनि बिलाइ बिगुर गानदोंमोन हौवाफोरनो गोनां जानाय जामुं बुथुम नो थाखाय हाग्रा बारि बेरायथिं मोन बिसोरो बेबायदिनो जिउ खुंदोंमोन आरो।
औ औ।
आबाद होनब्लाथ' बिसोरो ओ जानो लाबोनाय जानो लाबोनाय जा फिथाइ सामथाइ बिफोरखौ बिसोर रो ओ गारनायनिफ्राय खौ बिसोरो नुनानै आबाद खौ माबायदि मावनांगौ बेखौ एसे मिथिदोंमोन आरो।
औ।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ गोदो माबायदि ओ थायोमोन
औ इसे नोंथाङा मिथिनायखौ ओ फोरमायना होनो हागोन नामा!
गोदो गोदायनिफ्राय मानसिफोरा गावनो गोनां जानाय आदार जि जोम थाग्रा जायगा गासैखौबो मिथिंगानिफ्रायनो
बुथुमनानै लायोमोन गोदो गोदायनि सुबुंफोरा दंफां दालाइ अन्थाइनि बानायनाय बायदि हाथियारफोरजों, हाग्रानि जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै, दैनि ना हमनानै, जानानै जिउ खुंबोदोंमोन।
औ
आरो बिफांनि रोदा बेगर फिथाइ सामथाइ आरिफोरखौ, गिदिं थिंनानै जेरावनो मोनो,
बेवहायनो।
औ
बिसोरो जानानै जिउ खुंबोदोंमोन।
औ
गोदो गोदायनि समाव, मानसिफोरा, मैहुर खालामनानै जिब जुनार दिन, बेदर फिथाइ सामथ मानसिनो नांनाय। जानाय बायदि मुवाफोरखोलो, गोरलैयैनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै, लानायनि खाबु मोनदोंमोन, आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा, लाजिनायखौ होखारनो, थाखाय बिफांनि गुवार बिलाइ, दंफांनि बिगुर बायदिफोरखौ गानदोंमोन। बेबायदिनो हाजो दन्दर दंफां दन्दर,
गिदिर दंफांनि सिं जायगाफोराव बिसोरो थानानै जिउ खुंदोंमोन।
बेबायदिनो सोलियै सोलियै हाजार हाजार बोसोरनि उनाव।
मुगा सोलिबोनानै उनावसो मानसिया दिनैनि बे थासारिखौ मोननो हादोंमोन होननानै बुंजायो।
औ
बिदिब्ला दोन अ
दिनैनि बे सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां,